औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ मोजाङैनो उम
नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानै सो फन हरनाय जादोंमोन रायज्लायजागोन ना नों
औ औ रायलायनो हागोन
दे नोंथाङा।
औ
फुंनिफ्राय दा बेलासिम मा मा खामानि मावबोगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन? आं फुंनिफ्रायनो जि सिखारनानै दसे लेखा फरायबाय ओमफ्राय फुंनि जानाय जाग्रा बानायनानै जाबाय। बेनिफ्राय दसे ओरैनो थाथ'नानै सानसुनि संनाय जानानै दंथ'यो दा ओरैनो। नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानदोंमोन।
आं नोंथांनाव एम्फौ लाथानि बारैसो सोंनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा मिथिबायगौ नामा एम्फौ लाथाखौ? माब्रै बानायो एबा फिसियो?
औ मिथियो मिथिनाया।
अन्नानै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन। आं नोंथांनो एम्फौ लाथाखौ मारै जायो बिनि ओमफ्राय सिखिरिनिफ्राय खोन्थानोसै एम्फौआ मारै जायो। सिखिरि जानो थाखायथ' जोंहा एम्फौखोन एम्फौआ जाथारनांगो सिखिरिया सिखिरिनिफाय खोन्थासै आं नोंनो। सिखिरिया बिदै दैखांनायनि बिदै दैनानै। बिदैखौ जमा खालामनानै दोनो। साननै सानथाम उनाव बिदैया फिसा ओंखारोब्ला फिसाखौ लासै लासै फेदेरो फिसाखौ फेदेरनो थाखाय इन्दि बिलाइ बिजौ गोरलै गोरलैखौ होयो गोरलैयाव देरबा गोराखौ होयो। ओमफ्राय बेनिफ्राय देरनो थाखाय एसे सम नांगौ बिदिनो सातदिन आठदिनसो जाहैयो आरोना राहैयो एम्फौआ एम्फौआ राखांनायनि उनाव मोनो आरोना मोन- मोननाय समावहाय एम्फौआ खिगार- खिगारजोबो हासुजोबो -हासुगारजोबो ओमफ्रायो। एम्फौआ मोनबा आदार जाया ओमफ्राय उम एम्फौखौ फिथोबथोबहोनो थाखाय लेखोना बिफांखौ दाननानै जमा जमा खाथुमनानै एम्फौ गोमोनखौ बाहाय जमा जमा माबानानै बासिनानै जमा दोनो लेखोना दालायाव। ओमफाय माबानानै जमा दोननानै एम्फौ गोमोना लासैनो फिथोब थोबो आरोना। फिथोब थोबखांनायनि उनावहाय एम्फौखौ साननै सानथाम दोननानै फिथोबखौ जेखोना दालायनिफ्राय खानानै साननै सानथाम दोनो ओमफ्रायो बेनिफ्राय साननै सानथामनि उनावहाय एम्फौ लाथा जायो आरोना जानो थाखाय जिरनो हायो फाननो थाखायबो जिरन-जिरनानै फाननो हायो सानथाम सानब्रैजों एम्फौ लाथा जायो ओमफ्राय सिखिरि बानायनो थाखाय एम्फौ लाथा। हाय एम्फौ फिथोबैनो माबा दिरुंजोंहाय फिथोबखौ सि माबानानै सिनायनानै मा होनो फिथोबखौ उनजों सिगांजों बबेथिं दङ बेखौ सिनायनानै उनजों माबानानै माला सुनानै दोनो आरोना जो जोला बिदिखौ सिनायनानै फिथोबाव दांनानै सिनायो बिदिखौ ओमफ्र सोनानै सुनानै माला सु सुनानै दोनो ओमफ्रायो सेभेनदिन सातदिन आद दिननि उनावहाय सिखिरि ओंखारो आरोना बेनिफ्राय बेनिफ्रायनो जाबाय ओमफ्राय माबाफोर सों सोंबावनोमोन?
खोनानो मोन्दों एम्फौ लाथाखौ अनलाजोंबो जायो नोंथांमोनहा जाफेरबाय नामा एम्फौ लाथाजों अनलाजों मालाबाफोर?
औ जाफेरबाय
होनबा दा नोंथाङा आंनो बेखौ माबोरै सङो मा मा होयो बोरै अनलाजों सङो एम्फौ लाथाखौ नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां
दे बिदिब्ला
एम्फौ लाथाखौ फारस्टआवनो आं एम्फौखौ माबानानै सुनानै एवनानै लाग्रो आरोना
ओमफ्रायो अनला अनलाजों संनो थाखाय माइरं नांगौ माइरंखौ सुनानै लागोरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय सोमना दजे सुनानै सोमनानै दोनो आरोना माइरङा बुरै जानायनि थाखाय बेनि उनाव आंनि संनाय बायदि आं नोंनो खोन्थानोसै नोंथां।
औ नोंथां जायो दे
औ ओमफ्राय एम्फौखौ एवना लाखांनानै बसयो आरोना एम्फौखौ गेजेराव थफ्र' थफ्र बस'नानै माबा सुनानै-सुनानै थफ्र थफ्र बस'नानै फार्स्टनिफ्राय सामब्राम बानलु बिदिनो संख्रि हादै ओंख्रियाव मा मा होयो बेखौ होनानै थाव होनानै एवनानै लायो आरोना ओमफ्राय एवनानै दसे एवनानै दै होनानै गोदौहोयो आरोना ओमफ्रायो अ माबा अनला खालामनो थाखाय माइरं सोमना दोननायखौ दे नानै एबा गे ग्रेन्दाराव उननानैहाय गोदौनाय दैयाव होयो आरोना दसेनि उनाव रुखांनानै ओमफ्राय खारदै नङाबा सदा होबाय एसे मोननोसयाव ओमफ्राय दुन्दियाफोर होबाय बेनिफ्राय खांबाय आरोना
अनलाखौ बोरै खालायो नों नोंथाङा फोरमायासै
माइरं सोमनानै दोननानै माबानो दै गुदुंफ माबा दै होनानै गोदौनायनि उनावहाय होयो आरोना अनलाखौ
औ
दै गुदुं गोदौ दैखौहाय गुदुं गोदौ होथारनानै एम्फौनि दैखौहाय एम्फौ होनाय दैखौ बेखौ गुदुं गोदौ होथारनानै अनलाखौ उनानै होनांगौ आरोना एम्फौखौ मोनजासे गोदौ होनांगौ आरो ना दैखौ ओमफ्राय अनलाखौ होदो नों उरनानै लानाय अनलाखौ ओमफ्राय अनलाखौ गोदौहोदो मोनजासिम अनखौ ओमफ्राय मोननाय बायदि जाबाय खांबाय आरोना
दा नोंथांमोना अनलाखौ
औ
दै होनानै उनो ना गोरानै पावदार बायदि सारनानै होयो ओंख्रियाव
दाथ' जाहा अनलाखौ ग्रेन्डारावसो उनो गामिनिफ्रावसो गायहेन वालाव देयो ओमफ्राय आरो दा ग्रेडाराव उनो नालाय एखमबा ओरैनो फाव माबा गोरानैनो उनो ओमफ्राय एखमबा दै सोमनानै दै होनानै उनो आरोना नोंथाङा माबायदि खालामो
जोंनाबो नों होननाय बायदियानो एखे खिन्थु एम्फौजों जाफेराखै आरोना नोंथां जोंहा मालाबाबो अनलाखौ जानाय जायोब्ला मेवाइजों जायो दाउजों जानाय जायो आरो दा आं खिन्थानोसै जोंना माबायदि सङो अनलाखौ औ नोंथांनो गिबियावनो जोंनाथ' माइरंखौ सोमनानैसो दोनगोरो नोंथां सोमनानानै दोननायनि उनाव जेब्ला माइरङा एसे बुगायो अब्ला अब्लाना जोङो दै एसे होनानै माने ग्रेन्दाराव अननानै लायो आरोना
औ
ग्रेन्दाराव उनना लानायनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङैनो गेब्लेयो एबा लाव लाव जायो अब्ला जोङो दोनथ'नाय जायो बिदि जोङो बेखौ दाउजों संगोन बा मेवायजों संगोनबा दाउखौनो खिथासै आं नोंथांनो गिबियावनो जोङो दखानाव दाउखौ बायनानै लायगोरनानै मोजाङै सुनाय लानोसै आइजेंआव बेनि उनावहाय जोङो दाथ' गेसावसो सङो नालाय थ' सारायखौ गेस थाव जान गोरनानै साराय दुं दुंजासिम था दुंनायनि उनाव थाव थाव सेरसै थाव सेरनायनि उनाव बिदिनो सामब्राम बानलु होनानै लानानै जिरा एसे हरग्रोसै सामब्राम बानलु हानानै लानाय मोजाङैनो एवना लाग्रोसै आरो जेब्ला अब्लानो दाउखौ होस'ननोसै बिदिनो न'आवनो एवनानै जे ब्ला दाउआबो एसे खामफ्राम खामफ्राम जायो संख्रि बेनि उनाव जेब्ला एवनानै मोजाङैनो गासैबो लगायनाय बायदि जाजोबो अब्लाना दै होनाय जायो आरो दै होनायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला ओ बे उननानै लानाय अनलाखौ जोङो सनो आरो बेहाय होसननायनि उनाव जेब्ला बेबो मो मोजाङै गोदौओ अब्ला जोङो बेहाय खारै हरनाय जायो नोंथां
औ
खारै हरनायनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया मोजाङैनो गोदौजोबो अब्ला जोङो बेहाय मोनसेयाव दुन्दिया होसनो आरो गांनै गांथाम बिलाइसो होसनो बिनि उनावहाय जोङो संख्रि साखिनोसै संख्रि नाङाखैब्ला संख्रि हरफिनसै बिदि आरो नोंथां दा नोंथाङा मिथिबायानो जानांगौ जोंनियाव अन ला ओंख्रिखौ बोरै माब्रै संङो दा समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा दोनथनोसै नामा
औ